हेल' औ नोंथां औ नोंथाङा मा खालामना होनबाय?
नोंथां आङोथ' नै ओरैनो माने जिरायनानैसो दंगासिनो आरो दायो फुंबिलिनि ओ साहा लोंखांनानै ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो दायो।
औ ओरैनो गोजनो दंना अब्ला जों दसे सम रायज्लायनो हागोन।
हागोन नोंथां रायज्लायजागोन
मोनसे आयदा लानानै जों
औ औ जागोन
गोसख रायलायनायाव आङो आयदाखौ लानानै मोननोसै आरो जेनेबा जोङो जों सावथि्रिखौ जेनेबा नोंथां नोंथां से नोंथाङा जोंनि सावस्रिखौ जोङो माबायदि लाखिनांगौ बा जोङो जोंनि देहाखौ ओ मोजाङै लाखिनो थाखाय जेनेबा जोंनि देहानि मांनि थाखाय माबादि ओ सोलियोबा मा माबायदि थायोब्ला बा बोरै गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो हायो बेफोरबायदिनि सायावायबो नोंथाङा एसे फोरमायनोहागोन नामा ना?
औ नों गौ नोंथां जोङो सावस्रि एबा बे ओ दो जोंनि देहा होनोब्लाथ' जोंनि थाखाय माने गोनांथार जोङो ओ देहा थाब्लासो जोंनि सावस्रिया गोग्गो थाब्लासो जोङो ओ जायखिजाया खामानिखौ जोङो मावनो हायो। बा ओ बेखायनो जोङो बुङोदि माने ओ देहायानो दोहोन बा सावस्रियानो जोंनिया दोहोन होननानै जोङो बुंनानै? बुङो आरोबा बुंनाय बेबायदि बाथ्रा दंबा जोङो बुंनानै लानो हायो। मानोना जोङो सावस्रिया गोग्गो नङाब्ला बा जोंनि देहाया गोख्रों नङाब्ला जोङो जोङोदि जेबो खामानिखौ मावनो हाया बा जोङो ओ मोनसे माबायदि जागोन जोङो दंफां दंफां मुरा बायदि जोङो जानानै थानांगोन आरो जुदि बेफोरबायदि जोंनि सा सावस्रिया नोरजिया जायोब्ला बा जोङो गोहो बोलो गैयाब्ला गोख्रों नङाब्ला जोङो जेबोखौनो मावनो हानाय नङा लोगोसे जोंनि लुबैनाय साननायफोरखौबो जों मोनफुंनो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो जों गाव गावनो बेखौ साननानै बा मिथिना मिथिनाय मिथिखानाय हिसाबै जोङो माने गावनि सावस्रिखौ जोङो नोजोराव लाखिनांगौ ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो माखासे जा माबायदि मुवाफोरखौ जों बाहायोब्ला एबा जोङो जायोब्ला जोंनि देहाया माने गोग्गो जागोन बा जोङो ओ जोंनि देहाया ओ गोख्रों जागोन बा जोंनि ओ देहायाव नांगौ मुवाफोरखौ जोङो ओ मोननो हागोन जोंनि देहाया बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौ जोङो जानो नांगौ नायनानै बासिनानै थिग बेबायदिनो आरो जोङो माखासे बेफोरबायदि गाज्रि फेग्रा मुवा बा बेबायदिनो जोंनि देहाखौ खहा खालामग्रा बैफोर मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ जानायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानाया मोजां आरो औ बेबायदिनो ओमफ्राय ओ बे जोङो जेरै बेफोरबायदि माखासे ओ देहाखौ जोङो गोख्रों लाखिनोब्ला जोङो माखासे मोजां मोजां फिथाइ सामथाइफोरखौ जों जानांगोन बे फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोङो गोबां माने जोंनि देहायाव नांगौ जानाय भिटामिनफोरखौ जोङो मोननो हायो दा बेबायदिनो सम सम जोङो ओ ना, बेदर फिसाबो जोङो ओ नांगौ बिबांनि जों जानांगोन नाथाय जोङो बेफोरखौ बांद्राय जायोब्ला जोंनि देहाया देहानि खहा जायो बा खहा जानो हागौ आरो बेनिखायनो जोङो नांगौ बिबांनिल' ओ जानांगौ ओ थिग बेबायदिनो आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनो जोंनि बाजार हाथाइफोराव मोननाय माखासे मैगं थाइगं बा जा बा फिथाइ सामथायाइ जा बैफोरो माने माखासे रासायनारि ओ हासार होनानै बानायनाय बा मुलि बायदिसिना होनानै बानायनाय नुनो मोनो आरो बेफोर ओ बिबायदिनि थाखायनो जों बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया गाज्रि जायो बा सावस्रिया जोंना लोरबां जालांनानै उनावहाय माखासे बेरामफोरा जोंनियाव हमनो बा साग्लोबनो हमो बेनिखायनो जों बेफोरखौ गारनां ओ जों बासिनानै नायनानै गारनांगौ हायोब्ला जोङो गावनि न'आवनो ओ बेफोरबायदि मा खालामनांगौ जोङो माखासे ओ बिफां बा फिथाइ सामथायाइनि बिफांफोरखौ जों गायना लानांगौ आरो माखासे आबादफोरखौ जोङो ओ मावनानै लानांगौ मैगं थाइगंनि बेफोरबायदिखौ मावनानै लायोब्ला जोङो बा बेफोरबायदिखौ जानाय जायोब्ला जोंनि देहाया ओ अराय माने गोग्गो थागोन आरो गोग्गो ओमफ्राय ओ गोख्रोङै जोंनिया थानो मोन थानो हागोन बेबायदिनो बेनि अनगायैबो जोङो मोजां जानायनि अनगायैबो जोङो माखासे ओ एक्टिभिटिस बा ओ हाबाफोर जोङो मावनांगौ जेरै जोङो सम मोनोब्ला जोङो खारनांगौ फुंबिलि बा मोनाबिलियाव जोङो एक्सारसाइस खालामनांगौ बियाम खालामनांगौ ओ बेबायदिनो जोङो ओ बेफोरबायदि सर' खालामबाय थायोब्ला जोंनि देहाया माने ओ लाइमोनैनो थाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो थाब माने जोंनि देहाखौ रानाय एबा जोङो बैसो जानाय बायदि नुहैया एसे ओ थाग्रा लाइमोन जोङो नु-नुसारनो माने गोबाव बैसो बैसोसो बैसोसिमहालागै जोङो सेंग्रा बेबायदि लाइमोन नुबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। ओमफ्राय जोंनि देहायाबो गोख्रों बोलो गोनां जानानै थायो। जों बेफोरबायदि ओ हाबाफोरखौ जोङो मावबाय थायोब्ला। मानोना जोङो जेबो मावाबाबो सासे मानसिया ओ जों सानसेयाव जिनै जिथाम किल'मिटार जोङो थाबायनांगौनो। माने थोंजों जोङो थाबाय बाददि खनसेयावनो थाबायाब्लाबो जोङो बहाबा थांबाय बेयाव जोङो दुइ किला दुइ किल'मिटार थाबायबोबाय। बा बहाबा थांबाय जों बैयाव थाम किल'मिटार थाबायबोबाय। बेबायदिनो माने सानसेयाव जोङो एसे एसे थाबाय थाबाय माने जिनै बा जिथाम किल'मिटार जानांगौ आरो जोंनि थाबायनाया, अब्लानि जोंनि देहाया माने एसे बिदि एक्सारसाइस खालामनायनि गुना जोंनियाव माने फैयो बा थायो आरो। नोंथांनिफ्रायबो आं मिथिनो लुबैदों जे जोङो माबायदि मुवाफोरखौ जों जायोब्ला आरो जों माबायदि खालामोब्ला जोंनि जों जोंनि देहा एबा सावस्रिखौ जोङो गोख्रों आरो गोग्गोयै लाखिनो हागोन बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो आंनो।
औ।
अह।
जोंनि देहा बा सावस्रि नङाब्ला जों माने फोरो खामानि मावनो हाया बा जोङो माने गोजोनै थानो हाया नङा होमबा?
औ।
जेब्ला जों सावस्रिया थिग मोजाङै थागोन जों अब्लासो जों खामानिफोरखौ गोसो होनानै मावनो हागोन बा माखसे मोजाङै थानो हागोन। बिदिनो जोंनि सावस्रिया जोबोद गोनां माने जिखुनु खामानि जा बा जोंनि सावस्रिया थिग नङाब्लानो जों जेबो खामानिखौ मावनो हाया बा खामानि मावनायाव खस्थ आरो जों सावस्रिया जुदि मोजां नङाब्ला जोंनि सावस्रिया जुदि लोरबां जायोब्ला माखासे बेमार आजार जे फिसा फिसौ बेमार आजार जाफ्लेबाय थानो बा जाबायानो हागोन बेफोरबायदि माने चान्स थायो आरो जिखुनु बे सावस्रिनि सिगांनि जिहेथु गामिनि ओ बोरायफोर गामिनि बोराइ एबा बुरै नायनो थाङोब्ला माने मोजां आरो जोबोद मोजां मानि थाखाय होनब्ला बिसोरो सिगां जिहेथु खस्थ खालामनाय खामानि
औ।
दुब्लियाव खामानि मावनाय बा जिहेथु गोलोमदैफोरा गसार जोबनाय
नंगौ।
माने खामानि मावो फुल माने बि जाखायोमोन आरो बिसोरनि देहा आरो सावस्रिया ओरैबायदि गोरा थायो। आथिखालाव नुनो मोनो माने जोंनिया खस्थ' खालामनो हाला। सान्दुं अखा सहायनो हाला जालांबाय सावस्रिफ्रा। जाउनाव जोंना माखासे जोंनि जानाय थानाय लानानै गासिबो रासायनारि हा जोंहा माने ओ सब हासारनि बा मुलि माखासे ओ मेडिसिनफोरजों बानायनाय मैगं थाइगं जानायनि जाहोनाव जोंना माखासे माने सावस्रिफ्रा लोरबां जालांदों बा माखासे जोंनि बेमार आजारा जोंखौहाय साग्लोबनो ओ खाबु मोनदों बेफोरबायदि जानायखौहाय माने नुनो मोनदों आरो।
नंगौ।
जों बेनिखायनो मा खालामनांगौ नोंथाङा जेरै दैलि मानो ओ जिनै किल'मिटारहालागै थाबायनांगौ ओ जोंनि देहानि सिंनि मैलाफोरखौहाय जोङो मा खालामनांगोन गोलोमदैफोरजों गसारहोनांगोन।
औ
आरो एसे गावनि देहाखौ राफोद रुफोद ओ मा होनो ओ बारनाय बा योगाफोर खालामना खालामोबा जोंनि देहानि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मोजां जायो।
औ नोंथां औ नोंथां म आ मबाइलखौ एसे खाथियाव मोजां लानानै रायलाय मोजां खोनाफैयाखै नोंथां।
अ मोजां खोनायाखैना नोंथां एबार खोनाबाय नामा नोंथां?
औ एबार खोनाबाय दे।
अ औ जोंनि देहायाव सावस्रिखौ जों मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो ओ जोंनि सावस्रिनि थाखाय जों मा होने मानो सम होनो गोनां जागोन। मानो थाखायबा जों सम होनांगौ। जों आं बांसिन नुयो जे माने बांसिनानो ओ देहानि थाखाय सम होआ नङा होनबा?
औ।
जों गाव गावनि सावस्रिनि थाखाय माने ओ दिनावहाय सानसेयाव माने बिदिनो ओ से घन्टा बा नै घन्टासो टाइम होयोब्ला माने गावनि सावस्रिखौ मोजां लाखिनो थाखाय बेबायदिनो मोनाबिलि समाव दसे खारनाय बा बिदनो फुंबिलि समाव दसे खारनाय
औ
बे बायदिनो माखासे माने एसे एसेब्लाबो ओ प्रेक्टिसफोराव थायोब्ला जोंनि सावस्रिफोरखौ मोजां लाखिनायाव माने एसेब्लाबो मोजां जायो आरो।
नोंगौ नंगौ।
जिहेथु आरो जोंनि जानाय लोंनायखौ नायनो थाङोब्ला जों माखासे गोबां अयलि बुस्थु जायो नङा होमबा बेफोरखो जोंङो खमायनांगोन जोङो ओ थाव जानायफोरखौ एसे खमायनांगोन। माखासे जोङो ओ रुनाय बुस्थुफोरखो जों जानायखौ टटेलि माने गारलांनायखो सोरबायाथ' माने रुनायफोरखौ जनोनो जानो नागिरा नङा होमबा?
औ।
जों सम सम सम लानानै जों रुनायखौबो जानांगोन। आरो माखासे भिटामिन बस्थु नायनानै जों जानांगोन माखासे जों फिथाइ सामथाइफोरखौबो बा ओ गामिनि फिथाइ सामथाइ जिहेथु जोंनि ओ जों गोदो जेरै जायो सुमफ्राम फिथाइफोर बेफोरथ' माने गोबां भिटामिननि फिथाइ नङा होमबा?
नोंगौ।
इफोरखो जोङो आथिखालनि जुगावहाय जों ओ जानायानो जाला बांसिनानो।
औ औ होनबा नोंथां औ नोंथां औ नोंथां जोङो होमबा सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै।
औ औ जोंना समावबो जाबाय नंगौ
औ नोंथां दे होमबा
औ औ।